अ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो।
आङो दायो नोंथां जिरायनानै दंथ'यो दायो।
औ औ होमबा आङो नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरोना नोंथां।
औ
औ होमबा जोंङो बे बर'फोरनि बर'फोरा जे माखासे फोरबोफोर दङ बा बे फोरबोजों गोथौ सोमोन्दो दंलायो। बे बो फोरबोनि फोरबोफोरनि बागैनो जोंङो एसे सावरायनोसै नोंथां। औ ओमफा औ होमबा नोंथाङानो एसे ओ बे फोरबोनि बागै जायखिजाया फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनानै होदो
औ नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौ बुंदों जों बर'फोरा गोबां फोरबोखौ जोङो फालियो थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा मोनबा फोरबोखौ जोङो दिनैसिम जोङो गाजा गोमजायै जों फालिनायखौ नुयो नोंथां जेरै बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बैसागो फोरबो बिदिनो आवाथि सुवा फोरबो आरो लोगोसे जोङो बेयो माने माइनाव फोरबो लोगोसे आरो बिनि उनाव जोंहा दोङो आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जोंहा दोङो मागो बेनिनो जों दिनै आं बैसागो फोरबोनि सायावनो नोंथांनो एसे बुंथुमनानै होनो लुबैबाय बैसागो फोरबोखौ जोङो मोननै बिथिङाव जोङो होननो होनो हायो जेरै मोसौ बैसागो लोगोसे आरो मानसि बैसागो
औ
मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सैद दाननि जोबथा जायखौ संख्रान्ति होननानै बुङो नङा होमबा बे जोबथा सान आखालि जों बर'फोरा मोसौखौ थुखैयो जोङो दैमा दैसाफोराव लांनानै जोङो मोसौनियाव कालार होयो लोगोसे मोसौनो माला गान होननानै जोङो थुखिनानै लाबोयो आरो थिग बिदिनो जोङो मोसनि मोदोमावबो जोङ फथा बायसा जों गोसोम हांगारनि दुसुमायखौ जों फोननानै होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो मोसौखौ जोङो रंजानायनि गेजेरजों थरफा थरफा खुबैनानै होयो आरो जा फानथाव जा बोसोर बोसोर बारि जा बिदि होनानै जोङो खुबैना होनानै जोङो रंजायो आरो थिग बिदिनो बे जों हगारनानै होयो दुब्लि फोथाराव बेदिनखालि सानसे बेनिफ्राय जों मोनाबिलि जायोब्ला बिथांमोना गावसोर माने मोसौ फोर गावसोरनो न'फारसे फैनानै थायो गुलियाव अब्ला जों गुलिनि दुरुंफोरखौ सोलायजोबनानै होनाय जायो आरो
औ
बेयो जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय जा माने सोलिबोनाय बेयो मोनसे माने आसार खान मानोना बिसोरबो गोससोलायो बिसोरबो रंजाखांनो लुुबैयो मानोना बोथोर गोदान फैयोब्ला जिब जुुनार दाउसिन दाउला बयबो माने बैसागो फैयोब्ला रंजाखाङो आरो बेखायनो जों बर'फ्रा बे हाबाखौबो मावो आरो जों मोसौजोंनो जोङो आबाद मावनानै हालएवनानै जायो बिनि थाखाय जों मोसौखौ जोङो गुरु हिसाबै जोङो फालियो आरो आरो लोगोसे जे जोङो मोनाबिलि समाव जोङो बर'फ्रा जेरै बुंनाय बायसा गोखा गोखै बेफोर ओंख्रिखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै एक्स' एकथा बिद
बे ओंख्रिखौ जोङो लाइफां हारिनि बिलाइ बिजौफोरखौ जों खांथिंनानै जायो मानोना जों बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने बेराम आजार सानाय सुनायफोरा खारो होननानै जों बर'फोरा फोथायो बेखायनो जों बे खम ओंख्रिखौ जोङो माने बे बैसागोनि जागोननिसो माने सैदनि जोबथा सानखालि जोङो बेखौ जायो आरो मोसौ बैसागोखालि। सोरबा बेदरजों जागोन सोरबाया बेखौ जोङो मा मा होनना बुंगोन बेखौ मिरामिस जागोन सोरबा अमा बेदर सोरबा दाउ बेदरजों बेखौ जोङो जानायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
औ
बेफोरो जोंनि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथाय बोजानाय आरो बैसागो बोथो राव जों बयबो रंजायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेयाव खुनु सिन गैया आरो बोराय सेंग्रा जों रंजानो मोनो बेयाव गासैबो जोङो ज'-ज' जाजाय जों रंजानायखौ जों नुयो आरो बेयो जोंनि बर'नि एंगार हायै आरो बे जोंनि बर'नि गिबि फोरबो होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि फोरबोफोरखौ जोङो बोरैहाय जोङो खुङो
नंगौ-नंगौ नोंथां होमबा नोंथाङाथ' ओ बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायलांबायानो बे बैसागो फोरबोआ माने जोंना फ्राय माने बर'फोरा एखे रोखोमैनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बे एखेआनो फ्राय माने एखे जोबानो आङो दायो बे ओ आमथिसुवा फोरबोनि बागैनो आं एसे फोरमायनोसै जोंहा बे ओ आमथि सु वा फोरबोआ जों गायनाय फुनाय बोथोर समाव एबा दैज्लां बोथोराव जायो। बे फोरबोखौबो जोङो ओ बैसुमथिया सुवा जानाय होननानैबो जोङो मिथियो आरो ओ बेबायदिनो जोङो बे फोरबोआव बैसुमुथिया सुवा जायो होननानै जोङो बे गायनाय फुनाय ओ बोथोरब्लाबो बे जोङो बेफोरबायदि हा जावनाय हाल एवनाय खोथिया फुनाय बा जोङो बायदिसिना खामानि मावनायफोरखौ जोङो ओ दोनथ'यो बा मावा जोङो बे समाव बैसुमुथिया सुवा जायो होननानै बेबायदिनो नाथाय गोदोआव जोङो सानस्निसिम बेफोरबायदि मानिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखा लाव जोङो माखासे ओ खामानि थानायनि थाखाय बा ओ समफोरा जोंना माने गोबां ओ मुखुब बयहाबो बेनि थाखायनो जोङो आथिखालाव जों सानथाम बेबायदि सानथामल' मानिनायखौ जोंनि गेजेराव नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोङो बे सानथामाव जेबो बेबायदि हा-हा जावनाय बा ओ बहाबा दंफां लाइफां दाननाय बेफोरबायदि जेबो खामानिखौ जोङो मावा मानोना उ जों ओ गामिफोराव आरो मोनसे नेमखान्थि खानानै दोनखायो दे गावब गाव गामियाव माने जुदि सोरबा हा जावोब्ला बा सोरबा बिफां लाइफां दानोब्ला माबा मोनसे खामानि मावोब्ला माने रां जुरिमाना होनांगौ जायो आरो। ओ बेबायदिनो बेफोरनि थाखायनो माने रावबो मावनो हाया एबा मावनो मोना। ओ थिग बेबायदिनो जोङो बै बोथोराव आरो फिथाइ सामथायाइ जानायनिबो मोनसे ओ सोमोन्दो दङ आरो जों बै बे बोथोरावनो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मोननो हायो जेरै थाइजौ खान्थाल लेरख' रैमालि लोगोसे बैफोरबायदि फिथाइफोरखौ जोङो मोननो हा हायो ओमफ्राय बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो नस' न'खरसेयावनो मोनजोबाब्लाबो जोङो बै ओ न'खर-न'खरफोरनिफ्राय जोङो एसे-एसे खांलायनानै ज' जालायनानै बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो जायो आरो जयैनो। ओमफाय जोङो बेबायदि बारहोयो बारहोनानै उनाव सानथाम जोबनायनि ओ- अ आरो मोनसे जोंनियावहा नेमखान्थि दंबावो। जे जोङो बे गामिनि लामाफोराव बा बबेबा ओ-थांग्रा हान्थिग्रा लामा सामा बा माबा मोनसे ओ-बारि बागानफोराव माने ओ-हाग्रा बंग्राफोर दङब्ला बा नाङै हाग्राफोर रज'नानै ओ-दङब्ला बैफोर हाग्राफोरखौ गामिनि जयैनो बयबो माने रायजो राजाफ्रानो ओंखारलायनानै। बेफोरखौ साफा दानस्राङो साफा सुफा खालामो आरो बै। आमथिसुवानि समाव मानोना बेदि खालामनायनि ओ-माने ओंथिबो दङ। मानोना बै समाव सुवा जानाय माने सुवा जायो बैसुमुथिआनो ओमफ्राय बे सुवानि थाखाय। ओंखाय जोङो बे सुवानि समाव जोङो बैफोर हाग्राफोरखौ दानस्राङोब्ला माने थाबनो रोदोमफिननो रोङा होननानै ओ-फोथायो आरो बेबायदि फोथायनानैनो माने बे माबाखौ ओ- बे हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै होयो आरो दानस्रांनानै जोङो लामानि बा गामिनि बेफोर हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै जोङो साफा खालामनानै लायो। ओ-बेबायदिनो खालामो ओमफ्राय उनावहाय जोङो सानथाम जोब नायनि उनाव बेखौ थारो ओम-थारनानै जोङो गोथार खालामफिननानै उनावहाय ओ-गाव गावनि आबाद मावनाय बा गाव गावनि खामानियाव जुरिफिनो। बा जोङो माइ गायनाय बोथोर नालाय जोङो माइ गायनाय हाबायाव। जुरिफिनो आरो बेबायदिनो जोङो आमथिसुवा फोरबोखौ ओ-फालिनानै जोङो। फोजोबो नोंथां।
नंगौ ओ-नोंथाङा ओ-गुवारैनो आमथिसुवानि फोरबोखौ गुवारै बुंनानै गालांबाय। आरो जोङो बैसागोखौ जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां बेै एक थारिख खालि जोङो बोराय बुरैफोरखौ जोङो ओ-जोङो माने मान होनाय जायखौ जों बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे जोङो ओ-सोरबा फालिजों जों बरायो बेजों आरो। जोंनि बोर होनाय लानाया जोंहा एक थारिकाव जायो आरो नोंथां। बियो जोंनि बर' ओनसोलाव जोङो बयखौबो जोङो ओ-बेखौ सिबि खालाम होनायखौ जों नुयो आथिखालाव। जोङो उन्दैफोरखौ बोर सानस्रिगोन आरो गेदिरफोरखौ जोङो ओ-खुलुमगोन बै गावगायनि बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ ओ-बेबायदिनो जोङो। आर'ज खालामनानै जोङो नै थारिखनि उनाव जोङो गाजा गोमजायै जोङो बैसागो बोथोरखौ जोङो रंज जायो आरो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जोङो बै थारिख खालि जोङो मोसायो मुसुरो बयबो माने रंजायो आरो बे सम
नंगौ नंगौ
बियो खुनु गोदोर फिसा उन्दै जोङो बेयाव रावखौबो फाराग दोनलाया। बिखालि जोङो बोरायजों बुरैजोंबाबो जोङो रंजागोन। बेयाव जोङो बर'नि खाम जथा सिफुं सेरजा। आरो बेफोर थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजायो आरो बर'नि खुगा मेथाइ जायखौ हौवा सेंग्रा सिख्लाजों जोङो जंखायलायनाय। बेफोरबायसा जों मेथाइखौ जों दामनानै जोङो बैसागो बोथोराव जोङो रंजायो। बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो फालिबोदों आरो आथिखालावबो जों बैसागोखौ। जोंनि बर'नि आंगो फोरबो हिसाबै आरो बे फोरबोआ। अरायबो मिथिंगाजों बियो लोब्बा थानाय बियो फोरबो। बेखायनो जोङो बैसागो फोरबोखौ बो-बाब आसामाव जोंनि आसाम हादोरसायाव जोङो गासै हारियानो बेखौ गावबा गाव फालियो आरो गोबां माने बिमुंखौ दोनो आरो सोरबा बेखौ गावसोरनो बिहु बा सोरबा बैसागो बेखौनो गावबा गाव माने रावजों सोलायनानै लायो आरो नोंथां जोंनि बर'आव बेखौ बैसागो हारसा रावजों बुङब्ला बेखौ बिहु बिदिनो गोबां नामजों जेरै फालिनाय जायो आरो बेफोरखौ
नंगौ
अब्ला जोङो बैसागोखौ जोङो बिदिनो ान सानसनि मोसानानै जों गाजा गोमजायै जोङो हगार हरो आरो जोंनि थाखाय बियो एंगार हाया आरो नोंथां बेखौ जोङो अरायबो फालिलांबाय थायोोन जोङो हायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां
जोंनि सावरायनांगौखौ बिखनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथांाव जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै नाथाय आंनि गोबां खोथा मिथिफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय
नंगौ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो